हेलौ
औ नोथां।
नोंथाङा खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां।
औ नोंथाङा मा खालामगासिनो दङ नोंथां।
ओ ओरैनो दंफैयो नोंथां।
नोंथांखौ कल खालामनायनि जाहोनानो जादों नोंथां ओ। ओ बेबायदिनो जोंहा बर'नि हारिमुनि सोमोन्दै ओ सावरायगोन आरो नोंथां। ओ बेबायदिनो जोंहा बर'नि हारिमु होननानै बुङोब्ला। थ' जोंहा गाननाय जोमनाय राव हारिमु दानाय लुनाय बेफोरबायदिया थाखायो नङा होमबा? बेनिखायनो नोंथाङा आङो एसे सावरायना। ओ होग्रो होग्रोनोसै नामा नोंथां बर'नि हारिमुनि सोमोन्दै। औ बिदिब्ला नोंथां ओ बर'नि हारिमु होननानै। होननानै बुंब्ला जोंहा ओ बेबायदिनो जोंहा गान्नाय जोमनाय राव हारिमु ओ दानाय। दानाय लुनाय बेफोर दामनाय देनाय बेफोरसो जोंनि मोनसे हारिमु नङा होमबा नोंथां? ओ जोंनि औ बेबायदिनो। जोङो हारिमुखौ जेरै जोंनो आयनायाव नायनानै सिनायनो हायो बे बेबायदिनो जोंहा जोंनि बर'नि हारिमुखौ बेबायदि सिनायनो हायो आरो नोंथां। ओ बेबायदिनो जोंहा ओ हारिमु होननानै। बुङोब्ला जोंना गिबियावनो थाग्रो नांगोनों होनना गाननाय जोमनाय जेरै जोंना बर' सुबुंफोरा। बेबायदिनो जोंहा गोबां सुबुंफ्रानो दख'ना। गानो आरो दख'ना गानो आरो हौवाफोरा जोंना मा गामसा गानो आरो नों थां बेबायदिनो जोंहा बे दख'नाखौ। जोङो बोरै दायो होननानै बुङोब्ला जों बुंनांगोन जे ओ दख'नाफोरखौ जोंहा। गावबा गावनो ओ खुन्दुं लुनानै जोङो दानायखौ जोङो नुनो मोनो। मोनो आरो नोंथां बेबायदिनो जोंहा ओ। गोदोनि सुबुंफोराथ' बेबायदिनो ओ जि दानायाव जोंहा खुन्दुंफोरखौ मिथिंगा। गानिफ्राय लानासो जों खुन्दुंखौ बानायनाय नुयोमोन ना आरो नोंथां। बेबायदिनो जोंहा ओ बेबायदिनो गोदो सुबुंफोरा ओ बेबायदिनो ओ। समायना रमायना जेरै जोंना ओ हाजो आगर बैग्रि बिबार ओ बेफोरबायदि। ओ बैग्रि बिबार आरो फारौ मेगन बेफोरखौ लानानै। जोंहा जियाव समायना रमायना आगर एर एरखांनानै जबोर हिखौ समाय समाय होयोमोन आरो नोंथां। ओ बेबायदिनो नोंथां। आथिखालाव बेफोरबायदि ओ बेफोरबायदि ओ आखाइजों दाननाय। सि दानाया एसे खमायलांगासिनो आरो नोंथां मानो होननानै बुङोब्ला नोंथां आथिखाल। आथिखालाव सि दानोब्ला जोंहा गोबां मेसिन ओंखारबाय नङा होमबा नोंथां? बेनिखायनो जोंनि बे बर'नि दख' दखनाखौ बेबायदि मेसिनावनो जोङो खम समनि गेजेरावनो जोङो दानानै ओ। दानानै गोबां सि दख'ना दानानै जों गाननो हायो आरो नों थां आरो जोङो गाननायजों लोगोसे नों थां हाथाय बाजाराव फाननो हायो आरो नोंथां बे बर'नि गामसा दख'ना आर'नाइखौ आरो बेबायदिनो जोंहा ओम। आर'ननायाथ' जोंहा बर'नि मोनसे सिनायथि नङा होमबा नोंथां जाय। खौ जोङो गोदोनिफ्रायनो ओ। ला ओ बे गोदोनिफ्रायनो जोंनिया थाबोनाय बे आर'नाइआ जोंनिया बर'। होननानै जाय आर'नाइखौ लायोब्ला जों बर' होननानै गुबुन हारिजों सिनायथि मोनजायो आरो नोंथां। ओ बे आर'नाया जोंनाया जोबोरैनो मान। गोनां आरो नोंथां ओ जेरै जोंना बे आर'नाइखौ जोङो गोबां हाबाफारियावबो बाहायना नाय जायो आरो नोंथां ओ जेरै जोङो आलासि। मान गोनां आलासिफोरखौ जों सिबिनो हायो आरो बेबायदिनो जोंहा गामिफोराव बा ओनसोलफोराव गोबां नाम्बार लानानै उथ्रिसार जानाय बा लाइमोन बा फरायसु फरायसुला फरायसु सुलिफोरखौ गोबां नाम्बार लानाय उथ्रिसार जायोब्ला बे आर'नाइजोंनो जों बरायनायखौ बरायनाय जायो आरो नोंथां
औ नोंथां
बे आर'नाइफोरखौ जोङो गिदिर गिदिर साइथ सभा मिटिंफोराव बा गेदेर मानगोनां सुबुंफोरनो बाहायनाय जायो आरो नोंथां। ओ बि-बिदिनो जोंहा ओ बेबायदिनो ओ ओ मोनसे हारिमु थानाङोब्ला जोंना गाननाय जोमनायफोराबो थाथार थार नांगोन आरो नोंथां ओ बेबायदिनो जोंहा गा हारिमु होननानै बुङोब्ला जोंहा मोनसे दामनाय देनायाव दामनाय दनाय दामनाय देनाय नायाव जेरै जोंनिया खाम सिफुं सेरजा ज'था बेफोरो थाथारनांगोन जेरै जोंना खाम सिफुं सेरजा जथाफोरखौ जोङो बेबायदिनो ओ गोबां खामानियावबो बाहायनाय जायो हाबाफारियाव जेरै जोंना आर'ज गन्नायावबो जोङो बे खाम ज'था सिफुंखौ बाहायनाय जायो आरो नोंथां बेजोंनो खाम सिफुं सेरजा ज'था थानि जेरै जोंना खामनि गोमनाय सिफुंनि रिंनाय आरो सेरजा गंगोनानि रिंनाय बेफोरा जोबोद मिलौदो आरो खहाब गोनां आरो नोंथां जायखौ जाय जाय जायखौ जोङो दामोब्ला जेरै जोंना खाम सिफुंखौ दामोब्ला जोंनि गोसोआ थानो हाया बोरै रो बावलि जायो आरो थां बेबायनो जोंहा जोबोद मिलौदो आरो बे बेनि ओ देंखो खोफोरा बेनिखायनो जोंहा जोंनि बर'नि हारिमु जोंनि बर'नि दामनाय देनायफोरजों गुबुन गुबुन हारिनि दामनाय देनायफोरा रुजु जाया आरो नोंथां मानो होननानै बुंबा जोंनि दामनाय देनायफोरा जोबोरैनो मिलौहाब आरो बेबायदिनो नोंथां उम आथिखालावथ' जोंना दामनाय देनायाव जोंना गोबां बेबायदिनो केसेटजों दाम दामनाय बा जेरै जोंना देगफोर ओंखारबाय बेफोरबायदिफोरखौबो जोंना दामनाय नुनो मोना आरो आरो नोंथां आथिखालाव बेबायदिनो ओ बेबायदिनो जोंहा ओ बे खाम सिफुं सेरजाफोरखौ दामना लानानै जोङो बैसागो फोरबोआव बो जों बैसागो मोसायो आरो नोंथां ओ जेराव ओ जोंनि गोसोआ बोदोर बावलि जानानै जोङो गावबा गावनि दुखु दाहाखौ दोन्थ'नानैब्लाबो जोङो बे खाम सिफुं दामनायनि देंखो खोनायोब्लानो जोङो बोदोर बावै जा थानो हाया आरो नोंथां बेबायदिनो नोंथां जोंनिया ओ बर' बेबायदिनो बर'नि हारिमु होनोब्ला जोंना जानाय लोंनाय थायो जानाय लोंनाय लोंनाय जेरै जोंनि बर'नि जानाय लोंनाय जेरै जोंनि अनला ओंख्रै अनला ओंख्रै बेबायदिनो जोङो ओ नारजिजों अमा बेबायदिनो सबायजों साम' बेफोरबायदिया जोंना बर'नि बर' सुबुंफोरा जायो आरो नोंथां गोदोनिफ्रायनो जोङो जाबोनाय जाबोनाय जोङो नुनो मोनदों आरो आथिखालावबो जोङो बे अनला खारै आरो अनला खारैजों अमा दाव बेदर बेफोरथ' जोंनिया जोंनि बर'निनो मोनसे मोनसे हारि हारिमुनि ओंख्रि नङा होमबा नोंथां दोरोङारि ओंख्रि बे ओंख्रिखौ जोंना बर'फोरानो जाबो बर'फोरा गोदोनिफ्रायनो जाबोनाय आरो नोंथां आरो जों बे ओंख्रिया जोबोर गोथाव आरो बेबायदिनो ओंख्रिखौ जोङो गोबां सुबुंफोरानो बर' सुबुंंफ्रानो संनानै जायो आरो नोंथां आरो जेरै जों नारजिजों अमा नारजिजों अमायाथ' जोंनि बर'निनो मोनसे दोरोङारि ओंख्रि बेबो जोंना जोबोरैनो गोथाव नाथाय बेनि थावनाया जोंनिया गोखा आरो नोंथां गोखा जायो नारजिया थेवबाबो जोंनिया बेयो जोबोरैनो जानो गोथाव आरो बेबायदिनो जोंहा ओ बर'नि हारिमुआव जोंनि राव जेरै जोंनि बर'नि राव जेरै जोंनि जोंनि बर' सुबुंफोरा ओ जाहाथे जोंनि गुबुन हारि सुबुं राव गुबुन हारिनि रावखौबो रायालासे रायलायासिनो जोंनि बर'नि बर' हारिनि रावखौ रायनानै जोंनि हारिखौ जोङो गोबां फेहेरनो हायो आरो नोंथां। बेबायदिनो जोंहा फेहेरनो हानाय जों लोगोसे ओ बेबायदिनो जों बे बेबायदि जोंनिया राव हारिमु बा जोंनि गाननाय जोमनाय थाब्लासो जोंनि मोनसे हारिमुवा थांनानै थायो आरो नोंथां ओ नोंथाङाबो बर' हारिमुनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना नोंथां
ओ हारिमु बर'नि हारिमु होननानै बुङोब्ला दा बावैसो नोंथाङा बुंलांनाय बायदिनो ओ जोंना हारिमु होनोब्ला जोंना ओ खाम सिफुं ज'था सेरजा बेफोरो बेफोरखौ नांगौ जायो नोंथाङा ओ बिदिनो बिदिनो हारिमुआव जोंनि ओ गाननाय जोमनाय फास्रा लानाय बेफोरबायदियाव हारिमुआव गोग्लैयो ओ हारिमु हिसाबै ओ लानाय जायो नोंथां बिदिनो जोङो ओ बिदिनो जों जेरै ओ गाननाय जोमनाय दख'नाफोरखौ जों ओ गावबा गावबो दाननानै लानो हानाय जायो बेनि अनगायैबो आरो ओ जोंना आर'नाइ ओ आर'नाइखौबो जों ओ न'आवनो दानानै ओ लानाय जायो नोंथां। ओ बिदिनो जों आर'नाइखौ गेदेर गो गोलाव सुबुंफोरनो आरो ओ जाय जाय फरायसाफोरा मोजा मोजां मोजां मार्क लानानै ओ देरहासार बा उथ्रिसारनो हायो बेसोर फरायसा फरायसुलिफोरखौबो जों बे आर'नाइजोंनो बरायनायखौ नु-नुनो मोननाय जायो नों थां बिदिनो जों आर'नाइखौ खौ बेफोरबादिनो बरायनाय हाबाफारिफोरावबो जों होनायखौ नुनो मोनो नोंथां ओ बिदिनो ओ बर' हारिमु बर' हारिमु बुङोब्ला बेफोरबायदिखौनो जों हारिमु होननानै बुंनाय जायो नोंथां। ओ बिदिनो जों ओ
हारिमुआव जोंनि ओ जानाय लोंनायफोरखौबो ओ लाफानाय जायो नोंथां ओ जानाय लोंनाय जेरैबायदि अनला नोंथाङा बुंलांनाय बादि ओ अनला खालो अनला खारै नारजिजों अमा सबायाइजों साम' ओ बेफोरबादियाबो हारिमु महरै सिनायथि जायो नोंथां
नंगौ नोंथाङ औ
बेफोरबादिनो जों ओ हारिमु होननानै बुंनाय जायो नोंथां ओ नोंथाङाबो ओ हारिमुनि ओ हारिमुनि सोमोन्दै ओ एसे फोरमायबावनो हागोन नामा नोंथां
औ नंगौ नोंथाङ हारिमुवाथ' जोंनिया बेबायदि गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाय आरो या बेबायदिनो जोङो दामनाय देनाय बेफोरथ' बेफोरखौ लानानैसो जोंना मोने मोनसे हारिमु जायो नालाय नोंथां ओ आं आंनि आंनि बायदिब्ला नों थां बेफोरखौ जोंहा गोदोनिफ्रायनो ओ जोंनिया ओ आबै आजौ बा गोदोनि सुबुंफोरनिफ्राय ओंखायनो जोंहा बेफोर हारिमुवा ओ फै फै फैयै फैयै फैनानै नै दिनैसिम मोनफैबाय नोंथां बेबायदिनो नोंथां आथिखालनि सुबुंफोरा बा बा बेबायदिनो इयुन जोलैयाव फैनाय सुबुंफोराबो बेफोरबायदि हारिमुखौ जोंनि बर'नि हारिमुखौ मोजाङै मोजां लाखिलांबाय थागोन आरो बेबायदिनो फेहेरलांबाय थागोन होननानै ओ मिजिं थियो आ रो नोंथाङा मिजिं खालामनो हायो ओ बेबायदिनो जोंहा ओ ओ मोनसे हारिमु बे हा हारिमुआव गाननाय जोमनाय राव हारिमु गैयाब्लाथ' जोंना हारिमु जाया नालाय नोंथाङ। बिनिखायनो जोंहा ओ बर'नि हारिमुखौ गोबां ओ जो गोजौआव बा फेहेर नांगौब्ला जोंनि सुबुंफोर नियो ओ सुबुंफोरनि ओ गोनांथि जानां जानानै फैयो आरो नोंथाङ गोरों ओ बेबायदिनो सुबुंफोरानो जोंना बेफोरबायदि गाननाय जोमनायफोरखौ जोङो फेहेरनांगोन आरो नोंथां। बेबायदिनो जोंहा बर' राव रायनानै बा गुबुन हारिनि सुबुंफोरा ओ गुबुन हारिनि रावफोरखौ रायालासिनो जोंनि बर' हारिनि रायहर रावखौ रायनानै गोबां फेहेरलांनो ओ नां गोन आरो नोंथाङा आथिखालनि सुबुंफ्रा।
औ नोंथां।
मानो होननानै बुङोब्ला जोंनिया नै आथिखालनि बर' सु सुबुंफोरखौ जोङो नुनो मोन्दों जे जोंना टाउन सहर फोराव थाहैब्लानो जोंना जोंनि बर' रावखौ रा रा राय्लाय नुयो नोंथां। बेबायदिनो बेफोरबायदि खालाम मालासिनो ओ जोंनि बर' रावखौबो रायनानै गोबां फेहेर फेहेरनो हायो। आरो नोंथांखौ गोबां बेबायदिनो बर' राव रायनानै। जोंहा जोंनि हारिखौ फेहेरनांगोन आरो नोंथां। इयुन जोलनि सुबुंफोरा बेबायदिनो नोंथाङ बर' हारिमुनि सोमोन्दै बे बेखौनो बुंनो सानो जे नोंथाङ बर' हारिमुवा जेब्लाबो थांनानै थाबाय थागोन आरो बेबायदिनो जोंहा गुवारैबा फे गुवारै बा गोजौआवल' जौगालांबाय थागोन होननानै आसा खालामो आरो नोंथां। बिदिब्ला नोंथाङ जोंनि सावरायनाय सावरायनाय बा जोंनि समाबो जाना फैबाय नङा होमबा नों नोंथां? जोंनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां?
औ नोंथां।
औ औ गोजोननाय थाबाय नोंथां। औ औ गोजोननाय थाबाय।